हेल' नोंथां औ
औ औ नोंथां
औ औ दा आं नोंथांनो औ दा आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आंङो नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो
औ औ हागोन औ हागोन औ।
दा कल खालामनि जाहोना बेनो ओ दा जोङो बर'फोरनि बर' फ्रा न'खरखौ माबोरै दैदेनलाङो जेनेबा आइजोफोरा मा मा खालामो माबोरै जोंङो औ रां आरजियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन दा नोंथाङा औ
औ हागोन औ औ औ ओ बर'फोरनि न'खर संनाय होनोब्लाथ' जोङो अ उम बांसिनानो माने बर'फोरा आबादजों सोमोन्दो गोनां ओ आबाद आबाद मावनानैनो बिसोरो बांसि जानो बा बुंजागोन आरो आथिखालावबो माने दाइनजि नङाबाबो द'जि जौखोन्दो बुंजागोन आरो आ बादजों ओ जेनेबा आबादखौनो राहा लानानै थांना थानायखौ जोङो दासिमबो द'जि जौ खोन्दोखौनो बुंजागोन औ बा कि ओ ब्रैजि जौ खदोआ ओ सोरबा सोरबि बिदिनो ओ जाय फोरा ओ रोंगौ बा फरा लेखा फरायदों बिसोर ओ सोर खारि सा ख्रि मावदों ओमफ्राय सोरबा सोरबि ओ एसे एनै बिजनेस मावदों आथिखालावथ' आरो ओ बर'फ्राबो सोलोंथाइ लानायजों रोंबाय नालाय ओ बिसोरो ओ बिजनेस लाइनावबो हाब्बाय माने औ औ बेबादिनो ओ ए बेफोर फालांगिफोराव ओ हाबसै ओमफ्राय ओ जेरैबायदि ओ बर'फोरनि गेजेरावबो आथिखालाव बेफोर न' लुनाय मिस्थ्रि ओ गोबां ओंखारबाय औ औ।
बेनिफ्राय औ
औ दे बुं दे।
बेनिफ्राय आइजोफोरा मा मा मावो मा मा खालामनानै थायो बिनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ औ हागोन अ आइजो फोरखौ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव ओ जेनो ओ मुगाजों गोरोबनानै आइजो फोराबो ओ सोलों थाइ लानाय आइजोफोरा बिथांमोना सोरबा सोरबा ओ सा ख्रि मावो। ओमफ्राय ओ जाय फोरा साख्रि मावा बिथांमोना न'आव थाना नानैनो ओ बिथांमोनाबो ओरैनो थाया ओ बिथांमोनाबो ओ दानाय दानाय लुनायजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना माबा द खना बा आर'नाय बायदिसिना दानानै बिथांमोना फानो ओमफ्राय ओ आथिखालावथ' आरो बेफोर सिलाय मेसिनखौ ओ बर'फोराबो सोलोंनानै लाबाय औ। ओ बेफोरजों ओ मुगाजों ओ गोरोबनानै बिसोरो ओ बायदि गानाय कुरता बेफोरखौबो सिलायनानै ओ बर'फोरनि गेजेराव जोङो ओ सानैसो आइजो खौ ओ दखान होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनसै, औ। ओ बे फोरनि अनगायैबो माने ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने आइजोफोर खौनो बांसिन माने ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ बेफार फालांगि फिसा फिनला बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। औ ओ जेरैबायदिहाय ओ बैफोर मैगं थाइगं बेफोर फाननाय फ्रा माने बर' आइजोफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरो।
औ
औ औ
ओमफ्राय ओ नोंथाङा बेनि बा गै एसे बुंनो हागोन नामा? बेफोरो बर'फोरनि जिउ खुंनायनि बागै औ दे। बुं दे
दा नों होननाय बादिनो नों नोंथां बुंनाय बादिनो बा जोंनि बर'फोरा गाहायै आबादखौनो मावनानै जाबोनाय मानसि। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो समाज दानानै संसार जानायनिफ्राय जों आबाद मावनानै सोलिबोगासिनो दासिमबो
औ
बो ब-बर' हौवाफोरा आबाद मावो। बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै बेफार बेफार खालामो। जेरै ओंखामल' नङा जोंना बायदिसिना माबा जोब्बानो माइ आबाद जोब्बानो मेसें सफैबा जोंना बेसरनिबो आबाद जायो। बेसरा औ बेस बा दुन्दिया, बेनि अनगायैबो मेसेङाव जोङो ओ हौवाफोरा बान्दा कबि अल कबि बाय रोखोमनि आबाद मावनानै जोङो रां आरजिनो हायो। दा नआव थानो नआव थानाय दा सोलोंथाइ माखासे गोबां गोबां आइजोफोरा सोलोंथाइ खम सोलोंथाइनि आइजोफोर दं। बारा फरायि जेनेबा दा बिसोरो नआव हाबा जानाय दं। सोरबा हाबा जानाय सोरबा हाबा जायै फोर बिदिनो नआव थानानै बिसोरबो ओरैनो थाया। गारबाय जोंनि बर आइजोफोरा बिसोरो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावो जेरै ओ इसान इसान दानाय। खुन्दुं सोंनाय औ बेनि अनगायैबो मोसौ लानाय बोरमा लानाय बेफोरबो जोंनि खामानि बेफोरखौबो जों मावदों अमा फिसिनाय। अमानो आदार होनाय। ओमफ्राय मोसौफोरखौ बोरै खाहैनांगौ मा‌ थाइमआव लायनांगौ माब्रै गायाखेर सेरनानै रां आरजिनो हायो? एफोरबायदि खौ जोंनि बरफ्रा रोंगौ आरो
औ
फुङावनो सिखारनांगौ खारनानै सिथ्ला सिबनांगौ थोरसि लथा सुनांगौ बेफोरखौबो मावो जोंनि बर'फोरा जायफोरना साख्रियाला हौवा दं सरकारि साख्रि मावो बिसोर हिन्जावफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो जाय आरो आइजो आफोराबो माखासे गोरों सुबुं गोरों गोरों आइजोफोर दं जोंनि गेजेराव बिसोरबो साख्रि मावनायावबो दं सोरबा मास्टार मावनाय सोरबा प्राइभेटआव हाबनाय द' थ' गोबां गोरों गोरां ओंखार
औ औ हेल' खोनादोंना औ दे बुं दे औ बुं। औ
औ
फगासिनो हेलौ